हेल' खोनादोंना नोंथांङा?
खोनादोना नोंथां?
अ अ खोनादों नोंथां ।
खुलुमबाय नोंथां । उम्म नोंथांदो फरमेसेब बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां । सम होनो हागोन ना नोंथां? अ नोंथां उम्म नोंथांमोननिखिं न'फोरखो माबायदि लुनाय जायो नोंथां? एसे फोरमायजागोन नामा नोंथां?
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो न'फोर लुनाय होनबा ओ जेन'बा पाखानि न' लुनो गोनांबाथाय मिस्थ्रि नांगोन जोंनो । ओ मिसथ्रिफोरासो न'फोरखौ लुयोनालाय बेनि थाखायनो ओ मिस्थ्रिफोरखौ जोंङो लिंनानै लाबोनाय जायो । बिनि उनावहाय ओ जोंङो जि नांगौ न' लुनो थाखाय रड इथा सिमिट बिदिनो ओ बायदि बायदि जि नांगौ जों बेखौ ओ जगर होनानै ओ मिस नोंथांआ बुंनो हागोन नामा?
ओ नो खोनादोना नोंथां?
खोनादों नोंथांङा खोनायाखै नामा?
ओ खोनादो नोंथां खोनादों ।
औ माबायदि हाय न' लुनाय जायो नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा? हो
बेफोरबायदियानो जेनेका जों सि सोराव ओ फास्तावनो मिस्ट्रि नांनांगौ। ओमफ्राय होम बाला नांगौ ओमफाय इथा नांगौ, सिमित नांगौ, रड नांगौ, गुना नांगौ, ओ फार्मा नांगौ जायो टकटा टक्टाखौनो फार्मा होनो। किसुमान प्लायबदबो बाहायो किसुमान बेफोर बायदियानो फास्तावनो न'नि किसुमान उद्धधनि खामनायाव खुन्था गायग्रोनांगोन न'नि ओम न'नि खुन्था खुथुरनि खाम्रोन किसुमान खामरोयो खुन्थाखौ दुदुं खामरोनो सो जागाय जागायनाय जायो दे न'नि माबा न'फोरखौ लुनाय जायो। खुन्था माबा खामना खांथानानै फार्मा फास्तआव पिन बनायनाय जाग्रोयो। पिनानो मेन प्रथम न'नि थाखाय पिन मेन बिनि उनाव जाबाय किसुमान आरो बिल्डिंनि थाखाय खुन्टाखौ लिपिं खालामनानै पस फा फार्मा लागायो खुन्थाखौ थिखांग्रुयो फिसा ओ फिसा फिसा फेनलाफोराव आरो किसुमान ब्लग इथा आर सि सि नो ब्लग इथा आर सि सि गाथिग्रोयो गा थिग्रोनानै किसुमान पसनि फाक फागखौ दोननानै किसुमान सि उनाव मस्लाखौ फाख फाखाव फारमा होनानै लुनाय जायो ।
औ नोंथां
बिल्दिंनि कनत्राकसन फोरा जाबाय फार्मा होनानै पस्टखौ लिफपिं होनानै थिखांलाङो। पसखौ लुग्रोयो किसुमान सात फुटाव लुयो किसुमान आरो दाइरेकबो लुयो । लं लुयो। न'नि बिल्डिंनि हाइटआ जाबाय एगार' फुट थायो किसुमान बार' फुटबो होयो हाइटखौ ओमफ्राय बिल्डिंनि फान्डेसन लाना फान्डेसन किसुमान दुइ थाला थिखाङो खिसुमान तिनथाला थिखाङो। बे जाबाय निजे फाउडेसन थाखाय रडनि रडनि सारभिस जायो नवा रड ओमफ्राय खमफे खम पेयार जायो न'आव न'आव बेसेबां लद लानो न'खौ बेफोरनि हिसाब मथे केुेलखु मद मा मथे लानासो थिखांनाय जायो ओरैनो नर्मेलनि हिासाबैथ' खि किसुमान आरो औड औड एम एम बाहायनाय जायो न'आव खि सुमार' टेन एम एमबाहायनाय जायो खिसिमान स्खिसिम ओ किसुमान आरो सिक्स सिक्स एम सिक्स एम एनबो बाहायनाय जायो ओरैनो नरमेल नरमेल फिसा न'फोराव जाय जिथु फसन्द बाय
ओ बे न'खौ लुनो थाखाय मा मा नांगौ जोंनो? बा ओ बोरैहाय बे न'आव ओ जेनेबा लुनाया कमप्लिट जागोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ खनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै
ओ एसेब ओ बुजि बुजिस'वाखै एसे रिपिट होफिननो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां ओ बे ओ न'खौ जेन'बा माबोरैहाय मा मा ओ मा मा जगर लानानै जेनेबा तकताफोर खिरखि फिफोर बेफोरबाददि ओ लुनानै माबायदिहाय न जोबनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओरैनो फोरमाय जै किसुमान किसुमान बाजेट लाग्रो न' लुनो थाखाय बाजेट लाग्रो नोंथां बाजार लाग्रो आंनि दिडिपजिटआव बेसेबां दङो खिसुमान पास लाख दोङो किसुमान दस लाख दोङो थारमाने न'खौ माबायदि आइटेम बायदि माबायदि लुनाया डिसिसन लायो किसुमान खिसुमान न'नि मालिकफोरा बेफोरबायदि न'खौ जागाय जेनाला जायो किसुमान आं थिन लाखावफोराव जागोन जानाय बायदि नर्मेल न' फोराव तिन लाखफोराव जायो एरनो आर सि सि बिल्डिं फोरावथ' दानिफोराव आद लाख न' लाखफोरावथ' जाथारा न
ओं दा जोङो रांनि रांनि खोथाखौ जोङो दोनथ'जागोन नाथाय ओ न'फोरखौ माबायदिहाय लुयो मा मा जगार नांगौ बेखौ बुं
औ नोंथां औ औ फार्स्टआवनो जाबाय जोंनो मेन-मेनलि प्रथम जाबाय जोंनो बालि नांग्रोगौ नोंथां। बिनि उनाव गिथि गौ बिनि उनाव सेकेन सि खिथि जाबाय फार किसुमान फार-फारमा गो नांगौ जायो न'नि बिखौ फार्मा जागोन रड नांगौ सिमेन्ट नांगौ गुना नांगौ बिदिनो बायदि रोखम बायदि नांगौ हाबि जाबि गाजाल नांगौ। बेफोरबायदिनो हाबि जाबि बुस्थु थु नांगौ जायो न'नि बिखय फिसा फिनला फिसा फिनला नांबाय थायो हाजार गाजाल गुना।
औ।
सुब्लेट बेफोरनि न'नि बिखय बुहुद दोङो।
औ। ओ जोङो आं बुंनोसै नोंथां ओ जोङो न' लुनो थाखाय जोङो बिदिनो इ था गा थियो नङा होनोमबा इथाजों सिमितजों अन थाइ लगायनानै ओ बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला खोरखि लेभेला लासि थाङो जों अब्ला खोरखिखौ होयो नङा होनबा? बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो न'फोरखौ ओ प्लास्टार मारिनांगौ बिदिनो गला मारिनांगौ। गौ प्लर मारिनांगौ इदिनो ओ गोबां ओ पाक्कानि न' बिदिनो दोङो आरो आरो ओ हानि न' लुनो होननो थाङोब्ला जोंनो हानि न'खौ जों मा माजों नुजायोनो थाङोब्ला औवाजोंबो लुजायो जोङो दंफांजोंबो लुजायो नाथाय दंफां खौ जोङो ओ पाक्कानि न'आवबो नांगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनो काट नांगौ नङा होमबा बे काट जोंसो जोङो थिंबो दोजागोन। हम बिनि उनाव खोर्खि खिनि माबाखो खौबो जोंनो हो जागोन आरो आरो औ। हानि न लुनो थाखाय जोंनो औवा नांगोन औवानि औवानिफ्राय जोङो फिसा फिसा खाथि जिरनानै बे औवाजोंनो जोङो बेरा हेबनो नांगोन बिनि उनावहाय ओ दर्जा हेबनो थाखायबो जोंनो दर जा हेबनो थाखायबो जोंनो औवा नांगोन। औवानिफ्रायसो जोङो दरजा हेब नायो बिदिनो गोबाङानोथ दं बिफांनिफ्रायबो दरजा बानायनाय जायो। काटनि दरजा औ बिनि थाखा बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ बे बेराखौ जेब्ला हेब खांगोन अब्ला नाथाय जोङो ओ थिं दोनो थाखाय जोंनो काटनांगोन दोसथाब नांगोन माबाखौ काटखौ बिनि उनाव जोङो थिंखौबो दोस नांगोन आरो अ जे ब्ला बे नआ ओ कमप्लिटै ओंखारो जेनबा बेरा सेरा हेबखांजोबो अब्ला थाइ बे नखौ जोङो हाजों लिरनाय जायो आरो हाजों गोबोरजो हाजों गोबोर जों लगायनानै जों लिर नायजायो बे उनावहाय ओ बेनि गाहायनि हाखौबो जेनबा हाथालाखौबो जोंङो लिरनानै ओ लिरनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो थानाय जायो आरो बे न'आव। ओ नोंथाङा नोंथांमो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ हानि न'खौ माबायदिहाय लुनाय जायो नोंथा
औ औ फार्स्टआवनो नोंथां आरो औ औआ नांग्रे नाव नाव औवाखो जेनलाबो हेबो किसुमान जेनलाबो हेबग्रोयो फास औ जेलादा खाननैै खानथाम थानानै फोरानो फोराननानै फिर खन्था ओमफ्राय जेब्ला बेराया रानबाय फ्रि खुनथाखो गायग्रोजोबो हानि नबा खुन्था गायगारनानै मान्लिफोरखौ खाजोबना लागोन खाफ्राजोबना लागोन खाफ्रा जोबखांना जोबखांजोब्बा बे जेब्ला तरजा बेरा होनाय नफोरा फिटिं जाजोब्बा वाथिं खाजोबना लाग्रोना बेरा होनो सम जाबा बे बेराखो खावा होनो खावाखो होग्रोना लानानै बे बेरा गो घ्रोब घ्रोब गावनि जिखिनि ननि हिसाब रुम हिसाबै बेराया जिखिनि जायो बेखो गावबा गाव रुमनि लि हिसाबै बेराखो हो होनाय जायो आरो नोंथां बेफोर ए बेराखो जिब्ला होनाय जाहां जोबो साननै सानथामनि उनाव बेखौ लिर नाय जायो नोंथां बेखौ लिरखांनि उनाव सानसे दुस लिरखानाय जाया नालाय साननै सानथाम नांगो बे साननै सानथामनि उनाव खेबसे फिर लिरखांजोब होबखांनाय उनाव फिनिसिं जाखांना आरो खेबसे फिन लिरबावो टटेल फिनिसिं सानथाम नांगो आरो नोंथां एमफाय आरो हा मिनसिंनि फ्लर बिखय थामाने सिंनि फलरा किसुमान सानसेबो लिरो फेरिखन साननैबो लिरो
औ
बेफोरबायदिनो हानि न'खौ लुनाय जायो । किसुमानथ' हा आथिखालाव थ' दानियाथ' प्राय फागानो थिंनि सोलिबाय । आगोलनि बायदिबाथ' थोरि हाग्रा, बेन्दों हाग्रा बेफोरबायदिनो बायदि रं बायदि दि नारा हाग्रा बेफोरबायदि बिदि नुनाय, नुयोमोन दानि जुगावथ' आथिखालावथ' गुबुङानो लुला बि दि इदि सर्ट काट जाजोबबाय दानिया थिंआनो सोलियो दानिआ । नोंथां । आजिखालि थिंआनो सोलियो । प्रायफागानो किसुमानथ' हानायफोराथ' पाखानि न'आव नुयो किसुमान ब्लकनि इओ लुयो किसुमान बिलदिं लुयो । बेफोर बायदियानो जाय जुनुखा बाजेट लाना सो बाजेट लुनाय जायो नोंथां न'फोरखौ । बेफोरबायदिनो थिग नोंथांमोननिखोनबो फोरमायजागोना नोंथां? बेफोर बेफोरबायदि लुयोना
बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला खोनायाखै नामा? औ गोदोनि दिनावहाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय गोबां न'खरानो थोरिनि न'सिम । नङा होमबा? बिदिनो थोरि हाग्राखौ थोरि हाग्राखौ अ जोंहा हानानै लाबोनै जोङो बे थोरिजोंनो न'खौ लुनानै जोङो आं ओ गावनि जिउखौ खुङोमोन आरो आथि खालावसो बिदिनो गोबां जुग फोराबो सोलायलांनो हमबाय बिदिनो ओ थाखा फैसाबो मोननो हाबाय । ओ राङारियावबो बिदिनो मानसिफोरा गोबां बिदिनो ओम
थां
होलांबाय बिदिनो
खोनादोंना नोंथां? खोनादों ना नोंथां? दानजा लांखाबाय नामा? नोंथां खोनादों ना नोंथां। खोनादोना नोंथां। दानजा खाबाय। टाइम बारबा दाजाखांगोन।